हेलौ दे
खोनादोंना नोंथां? ए औ दे बिदि बिदिब्ला जोङो औ दे बिदिब्ला जोङो बे समाव ओ
से रायलायनो हागोन
औ ओ औ औ जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ बा जोंनि ओ आइ आफानिफ्रायनो जोङो मोनथिबोयो आरो जोंनि बर' हारिनि बा बर' सु समाजनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे हारि बा समाज दिनै जोंनि ओ बर'फोरा गोबां रोखोमनि बेबायदि आबादफोर मावनानै जायो जेरैहाय ओ जोंनि बर'फोरा गुबै थांना थानायनि राहा होननानै बुङोब्ला ओ माइ आबाद बेनो जोंनि बर'फोरनि गुबै आबाद बा थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै जोङो मोनथिनो हायो। बेजोंनो लोगोसे आरो बाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर जोंनि बर' समाजाव मावो आरो बेबायदिनो मावनानै जायो जेरैहाय मैगं थाइगं दायो दैज्लां बोथो बोथोर फोरला जिंखा बेबायदिनो लाव बंगा आरो बेबायदिनो ओ सबाय बिमाफोर बा केरेला पटल भिन्दि बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर जोंनि बर' समाजा मावनानै जायो आरो बेजोंनो गावनि थांनानै थानाय राहा लामाखौ बेबायदि दिहुन दिहुननानै लायो बे समाव नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै बुंनो सानोब्ला नोंथाङाबो बुंनो हागोन
औ जोंबो माइखो गायनो हायो गोबां माइ गायनो थाखाय गोबां खरसाबो नांगौ जायो माइ गायोब्ला बेसेन फायनायनि हालेवनायनि गुबुन गुबुन खामला हाजिरा होनांनायनि बहुद खरसा दङ आरो बेखौ गायोबा जों बोसोरसे मानि थांना थानायनि ओंखामखौ आवथिनानै दोननो हायो
औ
आरो जों बेजोंनो नो साब्रै साबाबाबो बिगासे बिगानैफोरजोंनो जों न'खरखौ सालायलांनो हायो
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माइखौ जोङो माबोरैहाय गायनाय जायो
माइखौ जोङो ओरैनो एक्सेलि सोलिबाय थानाय बायदिबा नैबे माइखो जों ट्रेक्टरजों हालेवग्रोसिगोन हालेवखांनायनि उनाव जों बिसोन फोसिगोन बिसोन फोनायनि उनाव जों खामला हा जिरा लानानै फुनाय जायो। आरो बि खौ फुखांनायनि उनावाय गायनाय जा गायनाय जासिगोन
औ
खामला हाजिरा बिगायाव साब्रै साबा नाङो बिनि बिनि खरसाया थाङो एसे बुरजायैनो थाङो सासेयाव जों खमसे खम थामजि रां थामजौ थामजौ रां होनाङो आरो सासेयाव बेखौ फाननानै जोङो बिगायाव प्रफिट मोनगोन जोङो माइ मन सेयाव खमसे खम स्नि स्निजौ रां मोनो जोङो दा सोलिबाय थानाय हिसाबै
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय गासि गासिबो बाथ्राया सैथो आरो रायज्लनानै बेबायदि गोबांथार बाथ्राफोर मोनथिनो हादों जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय माइ गायनो थाखाय जोङो मा मा खालामग्रोनो नांगौ नोंथां बुंनाय बायदि ओ गिबियाव जोङो ट्रेक्टर हालेवग्रोनानै लायो बिनि उनाव जोङो खौ मोजां एवग्रोनानै जोङो जोङो फैयो नङा होनबा? ओ एक्सट्रा बेबायदि बेलेग गुबुन दुब्लियावहा जोङो फोग्रोनानै लायो जेब्ला खोथियाया रायो खोथिया राखांनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय रायोब्ला माइ गायगोन दुब्लि खौ हालेवनानै बेयावनो ओ खोथियाखौ फुनानै औ खोथियाखौ फुनानै जोङो माइफोरखौ बेबायदि गायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोस से जेब्ला माइया गायो आरो गोदोर गोदोर बेबायदि सुबाफोर जायो बिनि उनाव हाग्राफोर जायोब्ला बेखौ फुनानै होयो आरो। बियाव नांगौ बायदि माखासे हासारफोरखौ जोङो होनो हायो। आरो बे जोंनो लोगोसे बेबायदि जेब्ला फिथाइ हरो बे समाव हाय ओ फिथाइ हर खांनानै जेब्ला मोनो बेयाव जोङो हानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो हानानै जोङो गाव गावनि न'आव जोङो आवथायनानै लानो हायो नङा होनबा जोङो औ दानि समाव दानि आरो आगोलनि मुगानि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो नायनो थाङोब्ला ओ दायो सिगाङाव बा आगोलाव जोंनि आबाद मावनायफोरा गोबां बेबायदि आलादामोन जेरैहाय ओ जोंनि ओ आबै आबौमोन बा आइ आफामोना जेरैबायदि ओ मानसियानो मोसौ मानै लानानै नांगोल जुंगाल जों बेबायदि हालेवनानै आबादफोरखौ मावोमोन नाथाय जोङो दायो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो दिनै गोबां जोंनि मुगाया बेबायदि जौगाबोनायजों लोगोसे जोंनि आबाद मावनायनि माखासे ओ आइडियाफोराबो बा साननाय हनायफोरा सोलायबोबाय औ टेक्टरफोरजों हालेवनानै बेबायदि दसे समावनो बेबायदि आबादफोरखौ बुथुमनो हायोसै आरो जोङो नुनो मोनबावो ओ माइ गायनायनिफ्राय लानानै हानाय रोगानाय गासैखौबो गारि आरो मेसिनफोरजों बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोबाव नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै बुङोब्ला बुंनो हागोन जेरै जोंहा गोबां बेबायदि गोरान आबादफोर जोङो बुंनो हायो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा आबादनि सोमोन्दै मोनथियो बेखौ बे समाव नोंथाङा बुंनो हागोन
बुंनोथ' हायो नै दैलां बोथोराव गोबां जानाय मुवा ओंख्रिनि मैगं थाइगं ओंख्रि खारनाय जायो दा जों जेरै फानलु पानि लाउ आरो टमेथ' बेफोरखौ गायनाय जायो एक्स'लि जों दा माबाखौ बांसिन दा दैज्लां बोथोराव गोदो आबै आबौमोनाथ' खदालजों जावग्रोनानैसो गायोमोन ना
औ
ओमफ्राय दा जोङो। ट्रेक्टरजों एवनाय जायोसै फानलु गायनोबा मोजां फोमोनना खालामनानै लाग्रोयो। लाग्रोखांनायनि उनावहा हायामोनबोला जों हासार सारसिगोन एसे लर बा नै सिगोन लर बानायखांनाय बेनि उनाव जोङो प्लास्टिकखौबो प्लास्टिक प्लास्टिक खोबखांनायनि उनाव जोङो फुलिखौ जागायखांना लानानै नैबेयाव हासार सारनाय जि फ्लरनि प्लास्टिक बेयाव गायनाय जायो। बेयाव जों गायो गायोब्ला गो अनेक रोखोमनि गायो मानसिफ्रा गुबुना हासार प्लास्टिक खोबालासिनोबो गायो।
औ प्लास्टिक खौबालासिनो गायबा हाग्रा जायो होनोना
हाग्रा जायो उम दा बिखौ सेभ खालामनो थाखाय जों मानसि माहारि जानायखाय जोङो बारा गरमोखौ गरमखौ सैसोनो हाया नालाय।
औ
बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकखौ खोबनाय जायो। दा हाग्राया एसे खम जायो जा। मावनांगौ खामानिया गोबांथार गुसुं सर्ट जायो आरो। प्लास्टिक खोबबोला दा बिनिखायनो जों प्ला स्टिक खोबनाय जायो। दा प्लास्टिक खोबबाला फिथाइफ्राबो मोजां लायो बिबार मोजां बारो आरो बेखौ गायनो था खाय जोंनो हाखो दै लोमि जायगा जानांगौ गोजौ जायगा अब्लासो बे बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो
औ नंगौ ओ नोंथांनि बुंनाय गासैबो ओ नोंथांनि बुंनाय गासैबो बा थ्रायाव थारैनो सै थो आरो नोंथांजों राय ज्लायनानै गोबांथार बेबायदि मिथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हादों सोलोंनो हादों जेरै आरोबाव जोङो बुंनो हाबावो जोंहा बेबायदिनो माखासे आबाद फोर जोङो मेसें गोजां बोथोरनि समाव जोङो मोननो हायो जेरैहाय आलुफोर जोङो गायनो हायो आरो बेबायदिनो लाइ लाफा मैगंफोर जोङो न'आवनो गायनानै जोङो न'आवनो जानो हायो ओ गुबुनाव बायनाङा ला सिनो हासारफोर होयि मैगं जों गावनो बानायनानै बेबायदि जानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दुन्दियाफोर जोङो न'आवनो आबाद खालामनानै जानो हायो आरो जोंनिथिं ओ बेबायदि ओ दायो आबाद गोरान आबाद हिसाबै हिसाबै दिनै गोबाङा बेदिनो जुखाम आबादफोर गोबां मावो लोगोसे थरमुसनि हाब ओ बेबायदि आबादफोर गोबां मावो बेफोर गाससि सिखौ मावनानै दिनै जोंनि आबादारिफोरा गावनि न'खरखौ जोबोद मोजाङै खुंलांदों गावनि गथ' गथाय न'ख खर बेंनायाव गोबांथार हहाय जादों बेबायदिनो जोङो आरोबाव बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनिनि जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जोङो खुंलांनो हायो
औ
नोंथाङा आरोबाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंबावनो सानदों नामा जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर दङ
मेसें मेसेंआवथ' जों तरमुसखौनो बांसिन जों गायनाय जायो नैबे जोंनि ओनसोलाव हाय गुबुन ओनसोलाव मा मा गायो जों बेखौबा मोनथिस'वा दा जोंनि बे एरियायाव मेसें बोथोराव जों तरमुसखौ बांसिन गायनाय जायो तरमुसनि
औ
जोङो तरमुस गायोबा गोबांथार इनकामबो मोनो आरो बेखौ गायोबा जोंहा अनेकथा समाव बेमारा बेजाद जायोना बिफां लाइफाङाबो
औ
खौ लाखिनो हायाबोला जोङो मब्लाबा समाव उल थाबो जानो गोनां जायो गावनि मोनखानाय मोनखानाय रां खौबो जोङो खोमानो लानो गोनां जायो
अब्ला जों आङो बा जोङो नोंथांजों आंजों रायज्लायनानै बेबायदिनो गोबांथार बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हाबाय बिनिखाय जोङो बे समाव आबादनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोनथोंसै नोंथां
दे नोंथां